नोंथाङा खोना
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ
अब्ला नोंथां दानि दानिया जोङो मोनसे न'खर जायखौ जों बर'निनो बर' हारि नि न'खर होननानै बुंनो हागोन न'खरनि फारसे जों सावरायलांनो हागोन
औ नंगौ
औ गंसे न'खर होनोब्लाथ जोङो मिथिखागौना नोंथां औ जोंनि बर हारि बा
नामा
मा
औ दा गिबियावनो ओ नोंथाङा फोरमायग्रोनो ना आं फोरमायनो
आं फोरमायग्रोनोसै जेनबा नखर होनोब्लाथ जोङो मोनसे खायो बयबो।
औ।
सा सानजा भारतनि माखासे रायजो बा जायगायाव बिमा गाहाय नखर आरो जोंनि बे आसामाव थानाय बांसिन बर' हारिया बिफा गाहाय नखरानो होनना बुंजायो।
औ।
नखर जानो थाखाय जोङो सासे मानसिखौल' लानानै नखर जाया बे बेनिनो गासै सोद्रोमाखौ लानानै जेरै बिमा बिफा फिसा फिसौ फिसाजो बिमाइ बिमादै बिमायं बेफोर गासै खौबो लानानै मोनसे नखर मोनसे नखरखौ सालायलांनो थाखाय बा सामलायलांनो थाखाय बेसेबां खस्थ' बेसेबां मोजां लामायाव दैदेनलांनो थाखाय बेसेबां खस्थ' जायो बैफोरखौ नखरनि बा बिफा गाहाय हिसाबै ब नखरनि बिफाया गोबां खस्थ' जायो आरो जायफोरा फिसाय गैया बा हौवा गैया बैफोर नखरा माबायदि
खोनादोंना आब'आ आंनि माथोखो खोनादोंना आब'आ?